हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
औ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां।
नोंथाङा खोनदों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां नोंथां आं नोंखौ कल खालामनायनि जाहोना जोंनि बे दैज्लांनि गायनाय फुनायनि सायाव सुंद'यै। सावरायनो होननानैसो आं कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन नामा नों?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ।
जोंनानै दैज्लां होननानै बुङोब्ला
जोंना
उम लोगोसे माखासे गामिनि बेफोर खामानिखौ जोंना बोथोरजों लोगोसे गोरोबफानानै मावनाय जायो।
औ।
उम माखासे गामि ओनसोलाव सुबुंफोरा आबाद मावनानै जिउ खुङो बा आबाद नि सायावनो सोनारनानै थांनानै थायो।
औ नं
बयबो आबादफोरा अमबा गोरोबानानै मावनो रोंब्लासो जों
नोंथां नोंथांना एसे नेटनि प्रब्लेम जादोंना एसे। बारा मोजां खोनायाखै। औ नोंग
अ आङो नोंथांनिखो खोनाफैदों औ अ नोंथां
औ खोनादों एबार बुंदो नोंथां औ खोनादों।
जोंनि ओनसोलाव अ माखासे सुबुंफोरा आबाद सायावनो सोनार जिउ खुङो।
औ औ
आबादाव सोनारनानै जिउ खुंनायनि थाखाय दै आबादखौनो मावनाय जायो
औ औ नंगौ नोंथां।
जोंनि ओनसोल फोराव माबायदिहाय मावोब्ला आबादनि फसलखौ मोजां मोननो हायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?